हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुंलाय।
ओ नोंथां जोङो दिनै बरफोरनि फिल्मफोरनि बागै एसे रायज्लायनोसै नामा।
अ रायज्लायजागोन दे होमबा नोंथां।
नोंथाङा बिदि मोनसे मोजां मोननाय फिल्मफोर दं नामा बर फिल्म जायखौ थांनो नागिरदोंमोन आरो जोबोर मोजां मोन्दोंमोन
बर' फिल्मखौथ आङो गोबां नायदोंमोन ओमफफ्रायहा बारा फिलमफोरनि सायावहा बारा गोसोआव गैला आर ना रुलफोरफोरखौ नोंथां
औ औ ओमफ्राय
दायो नोंथाङा माबाफोर सोंनोबा सोंजागोन बर फिलमनि सायावनो आङो
नोंथाङा जोलैखौ नायदोंमोन नामा
जोलैखौ बे माबाय ना रोजनि मेमनि मेमनिया
औ औ रजनि मेमनिया
औ औ नायदोंमोन बिखो आङो
ओमफफ्राय बोरै मोनखो नायनानै
नायनानैथ एसे मोजाङानो नांदों मा होनो बलखौ हा
बिनि काहानिफोरा बोरैमोन माने बिनि काहानिफोराराथ एनड पिनि सायाव लानानै बानायनायमोन ना ओमफ्राय नोंथाङा बिनि स्टरिफोरखौ बोरै मोनदों माने
काहानिफोर काहानिफोरखौ आंबा गोजौआव गैया नोंथाङा एसे बुंनो हानो नामा
आङो
औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा
औ आं बेखौ खन्सेै आङो इयउटुबाव नायदोंमोन आङो बिथाङा माबायाव आं खोनादोंमोन आरो इउथुबाव माने बिरादनो मानसिफोरा्रा होनलागासिनो आरो बिदिनो ससियेल मिडियाफ्रावरलागानो माने रजनि मेमा मोनसे फिल्म बानायदों जोलै मुंनि आरो गोबां गोबां इन्टारनेसनेलाव थांनानै थाङो माने ओआ प्राइजफोर मोनगलायदों बिदिनो माबा माबि मोनला बायदों ओंखायनो आं सानबाय होमबाथ' एसे मोजांानो जागोन बे फिल्मा होननानै आं बेखौ नायनायिरदोंमोन आं ओमफ्राय फिल्माथ' जोबोद मोजाङामोन बारु माने गुबुन फिल्मफोरनि बाददि बि बारा माने जोंनि बर' फिल्म फोरावथ' बिराद आनरियेलिस्टिकफोर बुस्थु देखायोना
औ
नाथाय बेयाव माने एसे रियेलिजम एसे माने रिये थि बोसोरनि फ्रानो आरो जेरै बोरै बोरै माने ओ गोदो गोदायथ' इन्दि पनि टाइम दंमोनना बेयाव बोरै बोरै जानाय बोरै बोर बोरै माबा गावथारला जायोमोन बोरै बोरै माबा खस्थ' थायोमोन मानसिफोरा बोरै बोरै माने पुलिसफोरजों बोरै बोरै माजों माने रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' मोनोमोन
औ
बेफोरखौ माने देखायदों आरो बेफोर माने जोबोद माने बाख्नायजाथाव खामानि मावदों आरो बिथाङा आरो लोगोसे बै जोलै फिलि्मनि जि एक्टिंमोन बेफोरबो माने जोबोद मोजांमोन आरो सेल बेनि जेरै स्ट'रि टेलिं जि सर्ट स्टरि टेलेन्ट बेयो जोबोद मोजांमोन
औ
बिदि फिल्मखौ जोङो बर'फोरनि गेजेराव जोबोद खमैनो नुनो मोनो आंनि साननायाव मानोना एसेबां बांसिनानो फिल्मफ्रा जास्ट ओरैनो माने जानला मानला बानाइला बाइनासो बायदिसो नुयो आङो एकटिंफोरा बो मोजां जाया स्ट'रिफ्राबो मोजां जाया बाट माने जोलैखौ जोबोद मोनदोंमोन आङो।
औ ओमफाय मा होनो नों थाङा बे जोलैयाव लानाय माखासे उम आखुफोरा केरेक्टारफोरा रियेल होन्दों नामा?
ओ रियेल एथ' होनजानाय नङा बारु खिन्थु रियेलनिफ्राय एसे माने इन्स पायेर जानानै बानायनाय बिदि होननाय खोनादों आङो।
औ औ
गोदो गोदायथ' जोबोद बिदि जादोंमोनना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव
औ
हर हरावनो खारलाय लायलाय ओरै एसे एसे गावलाय गुलायनाय सोरबा सोरबा ओरैनो गावलायनायफोरनि गेजेरावनो सोरबा सोरबा बिदिनो माबायाव गावसारुजालायनाय
औ
ओरैनो ओरैनो माबबा आरमि पुलिसफोरजों फोसावगलायनाय गोदो गोदाय बे बिदिबो जादोंमोन ना आं दाबो गोसोआव दङ उन्दैयाव बिदि जानाय माने
रेयेलावनो जानाय आर ना?
औ रियेलाव
ओ औ बिदिनो होनजा होनजासिगोन मुथथे माने जि रज'नि मेमा बायदोंमोन बियो माने रियेलिटिनिफ्राय माने इन्सपायार जानानै बानायनाय आरो।
औ
आरो नोंथाङा दाउ हुदुनि मेथाइखौबो नायबाय नामा?
मा मभि होन्दोंमोनलाय नोंथां?
दाउ हुदुनि मेथाइ
हा?
दाव हुदुनि मेथाइ
दाव हुदुनि मेथाइ? गैयाथ' आं नायनाय जायाखै।
अनलाइनाव फै आं सार्स खालामदोंमोन आं माबा निउ ना माबा मोनसे एप दङनो बेयाव सास खालामदोंमोन आङो।
औ
आरो नोंथाङा माबा नायदों ना बिदि फिल्म
आं बर' फिल्मखौनो मा मा नायखो माने फिल्मफोरखोनो गोसोआव गैया माखोबा माखोबा केरेक्टारफोरखौल' गोसोआव दं आरो ना।
ओ जेरै
जेरै बारा आं गोसोआव फायनानै मोनाखै बर' मुभिफोरनि सोमोन्दै। दे नोंथाङा माखो माखो नायखो एसे फोरमायलाय।
आंबो बावबायलै आङो आंबो गोबां बिदि फिल्म नायदोंमोन नायनायालाय जेरै हायना मुलि नोंथांथ' हायनामुलिखौ नायखा खोमादांना?
औ हायना मुलिखौ नायदोंमोन आङो एसे गोसोआव दं इखो।
उन्दैयाव आंबो जोबोद नायोमोन उन्दैयावथ' माबा माबि बिदिनो केसेदफोरावसो फिल्मफोरखौ सोयोमोन नालाय।
औ।
जोंनि न'आव माने मोनसे ओ गोदो गोदायनि फिसा टिभि मोनसे दंमोन आरो इयो ब्लेक एन्ड अयाटनि।
औ।
एयावनो माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो केसेद सोनानै जों नायोमोन जोङो बे फिल्मखौ।
औ।
गोदो गोदाय आरो मोनसे जोबोर मोनसे बर'फोरनि फार्स्ट फिल्म आलायआर'न एथाखौनों नायबाय नामा?
खोनानायल'सो जादों नायनायानो जायाखै आलायआर'नखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा आलायआर'ननि सोमोन्दै औ।
औ आलायआर'नखौ आङो माबायाव नायदोंमोन जोंनि एयावनो माने देखायफैदोंमोन ओ बोसोरनै जाबाय खोमादां। माने इयाय दिल्लोयाव दंमोननो माबाया बिनि माबाफोरा केसेटफोरा ओमफ्राय दिल्लोनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो माबायाव जोंनि गफुराव लाबोनानै
बिदिबा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा आलायअर'न मबिनि सोमोन्दै?
बिनि माबायाथ' जोबोद मोजांमोन माने स्ट'रिया। ओ बियाव मा जायोमोन स्ट'रियाव ओ सास मोनसे न'खर थायो आरो। बेयाव माने ओ गावनि न'नि हाफोरखौ फाननानै माने हादान जाहैयो आरो। ओमफाय हादान जानायावथ' बिदि माबा मानसिफोर थायोना बिदि माने हा फाननाय।
औ।
बिदिनो माने हा बायदोंमोन हादानाव बेयाव माने थगायजाबाय माने हा बायग्राफ्रा।
औ।
बेयावनो माने गुबुननि न'आव थानानै बिदिनो आलाय सिलाय जाहैयो आरो। फरेस्टफोरजोंबो होखारजायो माबा जायो ओमफाय उनाव थांनानै हिरुआव एसे माबा जायो आरो एसे माने ओ जेब्ला लासै लासैनो बिदिनो माने खामानि मावै मावै माने बोरै खस्थ' खालामनानै हादानाव थायो बेफोरखौ देखायो आरो माने आलाइआर'न फिलिमाव।
बर'नि समाजखान्थिखो आरोना।
औ बिदिनो होनजासिगोन बर'नि समाजखान्थि।
औ।
आरो लोगोसे बिदिनो गोबां फिलिम दं होनबा रम नायदोंमोन आङो।
औ।
आजिखालिथ' बिदि बारा मोजां फिलिम ओंखारलानो होनजाला।
ओंखारला ने आंबो बारा नायनायानो जाया बर' मुभिफोरखौ गोदोनिखौ इसे नायदोंमोन बेफोरफोरखोनो।
हा माबाफोरखो हायना मुलिफोरखो हा। एसे कमेडिफोरखो औ औ।
बर'फोरनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो बारा मोजां मोजां फिल्म ओंखारा मोनलै। दाबोथ' औ दाबोथ' औ इदि बारा मोजां ओंखारनायखौ नुआ माथो। बास बिदिनो माने जाला मोनला बानाय बायदिसो नुलाबायो आङो फिल्मफोरखौनो
औ
नोंथाङालाय मा मा धरनि फिलिमफोर नायना मोजां मोनो
ए ओ एसे माबा साउथनिसो नायो आङो बांसिनानो साउथनि आरो बलिउडनि अ नोंथाङा एसे माबा एलबामफोरबो नायो नामा बर' एलबाम हा
बर' एलबाम आं बर' एलबाम बिदिखौ नायाखै बारा दानिया आं बिदि बर' फिल्मफोरनि बागै माने आं बिराद बासि बासि नायो माने फिल्मफोरखौ आं एसे एसे माने मोजां मोजां एसे माने प्राइजफोरनाय बायदि एसे खोनाबासो नायो आं बर' फोरनि बागै
एसे बर'नि समाजखान्थि बेरखांनायफोरखौ
औ बिदिनो माने जेनेबा एसे इन्टारनेसनेल लेभेल थांनानै एसे प्राइजफोर मोनबाय ना नङा माने ओ अबा अबा बर' फिल्मफोरा इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनानैसो प्राइजफोर मोनला बायोना बेफोरखौ खोनाबासो एसे नायोमोन माने आङो
जोलै दासिफोरानो
औ जोलै आरो माबा दङ मोनसे दाव हुदुनि मेथाइ ओमफ्राय सिंखायबो ओंखारदों नामा
बे दाउ हुदुनि मेथाइखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
आं नायाखै बेखौ आङो आङो अनलाइनाव नायनो नागिरदोंमोन आं अनलाइनाव बिदि हेंगारदों होनदोंमोन
औ
दा अनलाइनावबो नागिरना मोनासै आङो
बिदिबा नोंथाङा जियानो जा
बर' फिल्मनि मोननैसो ओ मोननैसो मुभिफोरनि सोम सोमोन्दै आरो बुंबावनो हागोन नामा खोनासं होबावनो हागोन नामा
औ मोनसे आबो आं माखौ नायदोंमोन आंङो आं खेनसे थांनाय बोसोराव‌ आरो थांनाय बोसोरनि माबायाव ओ लखि फुजायाव सो फिलिम मोनसे नायदोंमोन आङो बर'फोरनि हा नामखौ बावबायलै बावनायाव आङो मा फिलिम मोनथाय थैसाम ना मामोन खोमा दां लै नामा बे लिंसारनिबो औ लिंसार दंमोन बेयाव औ
औ मादि मादि ओरैनो बेवहाय कारेक दागफोरा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
मानिनों ओरैजाय माबाफोरनिनो इयो एन डि पि फोरनिनो माने बोरै बोरै इसोर माने माबानाय माने माबानाय खौ देखायदोंमोन आरो बेयाव आं बावबाय बावनाया माने जोङो माबायावसो नायदोंमोन खोनसे जोङो थियेटारावसो नायदोंमोन माने बे टाइमावबो ओरै जादोंमोन माने थियेटार नायनायाबो माने गोजौआव माबा थिर फाल सिरफाल बग्लायाखै मा फिल्म देखायनाय टाइमाव होबाय अखा हानाया साथा लायै लायै नायगु लायदों माने जोङो
औ
सि हो खावसे ओरै सिजागुलायदों खावसे ओरैजा नायगासिनो जोङो औ जा गाज्रि नायदोंमोन बै समाव बेयाव
औ
ओमफ्राय नोंथाङा होनदो मा साउदनि फिलिम नायो होननानै
औ आं साउथनि फिलिमसो नायनो मोजां मोनो बांसिन।
औ आदसा अबा एसे फेब्रेद फिलिमफोर दं नामा साउटनि?
फेब्रेद फिलिम माने आंनि बे मिस इण्डिया फिलिमखौ मोजां मोनो आरो ना आङो।
मिस इण्डिया?
औ।
ए।
साउथनि गोदान नङा गोजामानो फिलिमा।
ए ओमफ्राय स्टरिया बोरै मोन इना?
स्तरिया जाबाय माने सासे हिन्जावसाया ओ सासे आइजोआ गाव न'खरनिफ्राय सापर्ट मोनाबाबो बोरैदि गावखौ माबानो हायो जेनेबा गाव गोसो थानायखौ गाव मावनो गोसो थानायखौ बोरै जौगाहोनो हायो बिनि सोमोन्दै आरो।
अ आतसा आतसा आरो दा बुंनो हागोन नामा एसे इन्टारेस्टिं मोनदों आङो काहानिखौ।
ए हागोन औ।
खिथालाइ एसे।
एकट्रिसा सावद नि एकट्रिसा आइजोआ
औ।
मा होनो ओम माने बिराद बिजनेस खालामनो गोसो आरोना।
ओमहु
सा बिबौआ सासे बिजनेस मावनो गोसो।
आहा ओमफ्राय
ओमफाय एकट्रिस नि बिबौआ गाव सासे बिजनेस खामोन आरो ना। मेडिसिननि आयुरबेदिकनि ओमफाय जेनोबा जों सा लोंङो ना दायो जोंनि आसामावथ' साहाया बहुत फेमासखा।
औ औ।
बेखायनो एकट्रिसा माने बि ओ माबाफोर मोनसे जाबा खर' सानाय माबा माबि बेराम जाबा एकट्रिसा माने बिबौ'आ बेनो साह फुदुंना होयोमोन आरो ना।
अ आदसा।
साहदो बियो गासिबो बेरामखौनो गावनि गासिबो खर' सानाय अभार थिंकिं बेफोरखौ हामनाय मोनोमोन आरो।
औ।
बेखायनो एक्ट्रिसा मा खालामखो उम साहाखौ हा बेलेग हादोराव जेनेबा फेमास खालामनो थाखाय जोंनि साहाखौहा माने बिजनेस महरै बाहायदोंमोन आरो। बेलेग हादोराव थांनानै बेलेग काउट्रि - औ बेलेग काउन्ट्रियाव थांनानै माने एक्ट्रिसा आ साहखो हा बिजनेस महरै बाहायदोंमोन गाव बिजनेस मावदोंमोन आरो सानि सायावहा।
बे समाव बियो रावनिबो हेल्प मोनाखैमोन आरो न'नि फेमिलिफोरनिसिम फेमिलि बिमा बिफा बिदा फोरनि हेल्प मोनाखैमोन। माने गाव हारसिंनो बे समाव औ बिजनेसनि स्टिरि बे समावहा बिबौआबो थैना थांदोंमोन बिनिया।
अ अ।
ओमफ्राय बिदाया साख्रि मावोमोन।